खोनादोंना नोंथाङा औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नांथांनिसिम
औ नोंनिसिम बो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जाथायहरनाय जाबाय मोज
नोंथाङा माबोरै दङ
दङ मोजाङैनो दङ नोंथां
अ मोजाङैनो दङ जों दा दैज्लांनि बागै सावरायनो नो थां
औ नोंथां दे
माइखौ माबोरै बाना माइखौ माबोरै गायो आरो माइखौ जोङो खोथियाखौ जों माबोरै फैयो बे खौजो आं फोरमायनानै होनोसै नोंथांनि सिगाङाव औ जेरै जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय माइलि नांगौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ जेरै जोंनो माइलि नांगौ जेरै जों माइलि खौ साननै जों बेखौ साफा सु साफा जोङो जावगोरनानै लानांगौ जायो आरो जों बेखौ दैयाव साननै साननै सोम साननै नङाब्ला सानथाम सोमनानै दोननाय जायो
औ नोंथां
औ आरो जों बेखौ जों बेखौ दैनिफ्राय बोखाङो बोखांनानै जोङो बेखौ ओ जेरै जोङो जेरै जों हाफोराव आरो प्लास्टिकफोराव जों बेखौ दोननाय जायो बस्थानिफ्राय बो खांनानै जोङो बेखौ जोङो बिलिरनानै दोननाय जायो जेरै जोङो हाफ फोराव दोननाय जायो औ आरो जों बेखौ आरो जों बेखौ फोनो थाखाय खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनानै लानांगौ जायो
औ नोंथां
औ खारायग्रोनानै लानांगौ जायो आरो जोङो बे दुब्लियाव जेरै जों हासारनि गोनांथि जायो जेरै गोबोर गोबोरखिफोरखौ जोङो होनाय जायो जेरै मोसौनिफ्राय मोसौनिफ्राय मोननाय जोङो हासारखौ जोङो होनाय जायो सारनानै
अ नोंथां
औ जेरै जों बेखौ सारनानै होनाय जायो आरो जों हासार नांगौ आरो जों गलाफोरनिफ्राय बायनाय बाजारफोरनिफ्राय बायनाय हासारफोरखौ जों सारनाय जायो
औ नोंथां
आरो जोङो बेखौ आरो जों बेखौ ओ ट्रेक्टर एबा जों मोसौफोरजों हालेवगोरनानै जोङो बेखौ ओ दुब्लिखौ फोमोननानै जोङो फोमोनना फैखांनानै जोङो जोंनि बे माइलिखौ जोङो
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथांमोनि नोंथांमोननि गामिथिंबो बे
आबादखो जोङो मोननै बोथोराव मावनाय जायो जेरै बोथोर एबा मेसें बोथोर मेसें बोथोराव जोङो बांसिन माइ आबादखोनो मावनायखौ नुनो मोनो नो माइ आबाद मावोबा जों गिबियावनो हालेवग्रोना लांनांगोन हालेवनायनि उनाव हरसेबा हरनि थाखाय सोमना दोननांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै बोरियाव हाफोराव लामनानै दोननाय जायो गाजा एसे बेरनो थाखाय बिनि उनाव जे जेराव जोङो खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ जोङो मोजाङै एवग्रोना लानांगोन एवनानै बेयावनो फोनाय जों खोथियाखो
औ आरो जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला औ नंगौथ आरो ने?
औ आरो जोङो खोथियाखो से से से दान खावसे एबा नै दाननि थाखाय खोना फोना दोननाय जायो जेब्ला जों माइ जि जेराव माइ गायगोन बि जों आरो मोजाङै खेबसे सैसेबा सैसे एवगोरना लानाय जायो बेनिफ्राय से सेवखांनानै जोङो गेजेर गेजेरनि आलिखौ दानना लाग्रोनाय जायो गेजेर एबा जिं जिंनि आलिखौ दानग्रोनना लानाय जायो लानानै बेखौ सानैसोनि थाखाय दोनहाबनाय जायो दोंहाबनानै जेब्लानिकि अ आलिनि हाग्राफोरा सेवो अब्लानि हाया गुरै जायो अब्ला बेखौ जों खनसे एवबावनाय जायो।
औ फरायनो नंगौ औ खोनादों नोंथां जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जोङो हाजिरा खामला लानानै गायनाय जायो।
साननैसो थानानै जोङो बेखौ फोननाय जायो। एवफिननानै माइ गायनानै फ्राय जोंनोथ' दै नांगोन ना? दै जमा लाखिनो थाखाय जों गेजेर गेजेर नि आलिखौ। खेबसे एवस्राबावनानै खोनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
आरो जों दैज्लां बोथोर होनोब्ला जेरै जोङो हाजिरा खामलानि गोनांथि जायो आगोलनि दिनावथ' सावरि जालायोमोन आजै आजौ जोंनि दिनाव।
औ गोदोनि गोदोथ' जोङो गोदो जोङो मोखौ‌ जो मोन नालाय हालिखो। दानि दिनावथ' बेफोरबायदि मोसौदो एवनायखौ नुनो थांला। जों बांसिन ट्रेक्टरदोसो एवनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो गोनै गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजोंनो हालेवनाय हालेवनायखौ नुबोनो मोनदों।
औ नोंथां
औ आरो जेरै दैज्लां होनोब्ला जेरै जों हाजिरा खामला लानासो गायनांगौ जायो आरो जोङो अखानि अखानि अखा नङाब्ला जोङो माइखौनो
माइ गायनो हाया। अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनो अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनो खफ्रि एबा साथानिबो गोनांथि
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो अखा हायाब्ला माइ गायनो हाया आरो जोंनि खोथियाफोराबो खामसाबलांजोबो जेरै माइ गायनायफोराबो खामसाबलांजोबो औ थारैनो आरो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जोङो मैगं थाइगंबो गायनाय जायो।
औ बांसिन दैज्लां बांसिन दैज्लां बो फोर होनबाथाय जोङो थास' आबादखौबो मावनाय
औ थास' आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो। जेरै जोङो थास' आबाद मावोब्ला जेरै जोङो थास' बिबार थास' नि बिथ्रिफोरखौबो जों जायो। जेरै थास'नि बुगा थास'नि आथिंफोरखौथ' जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय सिनायथि खा थास' आथिंफोरा औ
बर' बर'फोरनि मैगं होन्ना बुङोबा जोङो थास' बिबार थास' आयथें थास' बुगा बे
नंगौ थारैनो जेरै जोङो दैज्लां होनोबाथ' खान्थाल थाइजौखौ मोनो जोङो जे रै खान्थाल थाइजौ खान्थाल थाइजौ औ नंगौ जेरै जोङो लिसु बेफोरखौ आरो रैमा-रैमालिखौबो जों मोननाय जायो। आरो जोङो जों आरो जों माइखौ गायखांनानै जोङो मोननाय मोननाय जेरै जों माइखौ गायखांनानै माइआ फिथाइ खारो जेरै जोङो बेनि बे माइखौ मोननानै जोङो मेसिंफोराव देना देना लायो मिसिंफोराव देना मिसिंफोराव देना लायनानै जोङो बेखौ बेनि मोननाय माइरंखौ जों फिथाबो जाजायो।
औ नोंथां।
फिथा जायोब्ला जेरै जोङो फिथायाथ' गोबां रोखोमनि फिथा दङ लावदुम फि था जेरै जोङो।
माइब्रानिफ्राय माइब्रानिफ्राय होननानै बुंबाथाय जोङो माइब्रा माइब्रा माइरंनिफ्राय जोङो एनथाब थावनि थावनि सिथाव बेफोरखौ बानाय नाजानो हायो माथा माथा माइरंनिफ्राय आरो जोङो फिथा लावदुम।
बाहादुर खरमा आरो अन्जना बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो बांसिन। औ नंगौ आरो जोसा आरो जोङो जों दा खोनानो मोनदों आरो खरमा माइबो दङ।
औ नोंथां
औ नंगौ जेरै जों बेफोरखौ आगोलनि दिनाव गुबुन गुबुननि माइ दंमोन आरो दायि-दानि-दानि दिनावबो जोंङो बेफोरखौ नुनो मोनो।
दानि दिनाव आगोलनिखौथ' एसे गारबायानो दानियाथ' आरो गोदान गोदान सो ओंखार बावदोंना? औ खोना
बुंनो थांङोब्ला जोंङो दैज्लांङाव जाजानाय गोबां रोखोमनि मैगं दंङ, जेरै जों खारं खान्दायबो होनो।
हेलोव नोंथां अह
आरो जों खां ख्रिखलाबो होनो जों औ नंगौ।
माइ गायनोब्ला जोंङो गासैबो जमा लोगो नांनानै गायनाय जायो। जेरै हिन्जाव एबा हौवाफोर लोगो नांनानै जमा जमा खोथिया खुनायखौ नुनो मोनो दुब्लि फोथाराव
औ नंगौ जेरै जोंङो माइखौ जोंङो हारसि हारसिं गाइ
दै जायो नंङा होमबा? दै जाबोला दै जाब्ला आरो खांख्राय साम' बेफोरबायदिबो मोननाय जायो।
औ नंगौ दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों ओ जेरै जोंङो ना खांख्राय गां जेमा बेफोरखौ जों मोननाय जाथारो आरोखि
उम फैथालिस सेंना गोरि ना बायदि बायदि रोखोमनि ना मोननाय जायो बेखौ जोंङो दुब्लि फोथाराव मोननाय जायो।
औ नंगौ थारैनो औ जेरै जोंङो दैज्लां होनोब्लाथ जों दा औ नंगौ थारैनो दानि जुगाव जोंङो ना खांख्रायखौ एसे मोननो गोब्राब मानोना आगोलनि दिनाव बांसिन ना खांख्राय मोनोमोन आरो दानि दानि जुगाव जोंङो ना खांख्रायखौ गोबां मोनो टरफोरजोंनो जेरै हुख्रेम जायो।
औ नोंथां।
औ आगोलनि दिनाव बुंनो थांङोब्ला आगोलनि दिनाव गोबांमोन दानि दानि जुगाव जोंङो ना खांख्रायखौ गोबां गोबांङानो नुबांला।
औ
जे-जेरै ट्रेक्टरफोरजों हुख्रेम जायो आगोलनि दिनाव जोंङो मोसौजोंसो हालेवोमोन। बेवहाय जोंङो बेवहाय जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि ना मोनोमोन जेरै खांख ना खांख्राइ औ जागहायै जों मोनोमोन।
दानि दिनावथ बेफोरबायदिया गोमालांनो हमसै
मावनांगौ गोमालांनो हमसै आगोलनि जुगावसो जों बेखौ बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनोमोन मै आरो दैज्लां बोथो थोर होनाब्लाथ मैस्था दंङ। मैस्थाजों नाजोंबो जों जानानै जोबोद मोजां मोनो। औ दैज्लां बोथोर होनब्लाथ बेफोरसो जायो। जेरै मैस्था ना, खांख्राय बेफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो अब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों उनाव सावरायफैनोसै।
मोनाबिलिनि नोंथांनिसिमबो।